हेलौ नोंथां।
औ।
खोनादोंना औ दासो
ओ खोनादो खोनो
खोनादों
उम।
ओ। ओबा जों दायो बर' हारिनि बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो नामा?
जागोन सावरायजायो।
ओम आतसा नोंसिनि बैसागु समावहाय फांसनफोर खुङो ना खुङा?
नोंसिना
एद गेथलि सारमोनोंना
हेलौ हेलौ।
कितनितमोन दायो खोनाबाय मा होननायमोनलाय?
जोंना खुंनाय जायो।
बाहेरायाव थांलाया न' सिंफोराव दंबा
हेलौ। हेलौ